हेलौ खोनादों ना नोंथां ओं खोनादों खोनादों
मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आङो जिरायगासिनो नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव जेन'बा बर'नि दोरोङारि जाग्रा खायद' नाफामनि सायाव द'से सावरायजागोन ना नोंथां?
जागोन सावरायजागोन
ओं बानायनाय खारिखान्थिखौ नोंथाङा फोरमायहरदों न गिबियाव
औ
अ दे
थ' जों बयबो मिथियो नङा होमबा ओ गोदोनि फ्रायनो नाफामाबो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानानै नाफामा आथिखालावबो थांनानै दङ माने आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो गारालासिनो दिनैसिमबो जा लाफाबोबाय दङ आरो जोंनि समावबो सोलिनायखौ नुनो मोनबाय नायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन। होननानै आसा खालामबाय आरो ना ओमफ्राय नाफाम नाफाम नाफामखौहाय जोङो ना गोदाननिफ्राय देनानै मोननाय जायो आरो थास' गोसोमनिफ्राय थास' गोसोमखौ माने ओ ना गोरानजों देनानै मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ
माने बिदिनो माबा मोनसे ओंख्रि गोथावफोरजों जाफानो थाखायहाय संनाय जायो आरोना जोबोद गोथाव होननानै गुबुन हारिफोराबो खोन्थायो बिबदिनो आलासि दुमसिफोर फैबाथाय जोङो गुबुन ओंख्रिजों लोगोसे नाफामखौहाय माने सोलाग्रा खायद'आव दोननानै माने बेखौ होफानाय जायो आरो ना आलासि दुमसिफोर फैबाथाय बिबदिनो नाफामाबो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे जाग्रा खायद'आ जाहैबाय नोंथां
औ
नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद गोथाव होननानै मोन नाय जायो आरो नाफामनि टेस्टा जाबाय एसे गोखाहां मानो नो होनोब्ला बेयावहाय ना गोरनिा गोराना हाबनानै थाबायनाा ना गोरानखौ जोङो देनानै बेयावहाय माने गेब्लेहोथारो ना नोंथां थास'जोंहाय माने देनानैहाय गेब्लेहोथारनानै बे खौहाय माने ओ मिस मिस खालामथारो आर ना गुन्दै माने बिदिनो बाथोन बायदि खालामथारो जाहैबाय
बेखौहाय जोङो माने बिदिनो हासुङाव नङाखि भयामाव सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिबदिनो जानोसैबाथाय माने जोङो बेखौहाय हाननानैहाय एवनाय जायो आरोना नोंथां बिब्दिनो जोबोद गोथाव आरोना नाफामा ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि नाफामनि टेस्टआ माने
दा
जायो नाफामखौहाय
औ औ मोजाङैनो खोनाबाय दङ ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ नंगौ औ औ खोनादों नोंथां जेन'बा दा बावैसो नोंथाङा मोजाङैनो नाफामनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय नङा होमबा हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
अ जेनङा बावैसो मोजाङैनो नाफामनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय ना।
औ
नोंगौ मोनसे दोरोङारि जाग्रा हिसाबै जोङो नाफामखौबो मोननो हायो आरो बेखौ बानायनायनि जे आदब खायदा नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों थारैनो नंगौ बेफोरबायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो एबा जोंखैबो बानायनाय जायो गिबियावनो जेनबा ना फाम होननानै बुङोब्ला नाखौ फेसेवनानै बानायनाय खायद' नङा होमबा बेखौहाय जों गिबियाव मोनो ना फोराननायनि आदबनिफ्राय ओ जों मोनथियो माने गोदोनि समावथ' नाखौ ना खि गाराबालासिनो जेन'बा ओ नाफामखौ बारायनाय जायोमोन खिन्थु आथिखालाव माने जिहेतु ना खि थायोब्ला गोखाया बारा जायो होननानैहाय खिखौ गारनानै लानाय जायो साखोन सिखोनै
औ
फाय नाखौ माने उ उखुन्दैयाव फोरानोब्ला बांसिन मोदोमो होननानै फोथायो आरो नोंथां उखुन्दैआव फोरानोब्ला सान्दुआव फोराननायनिख्रुइ उखुन्दैआव फोरान्नाया माने मोदोमनाय गोनांसिन होननानै फोथायो ओ नाया जेब्ला रानो अब्ला बेखौ देनानै गुन्दै खालामो गुन्दै खालामो बेनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा थास' गोसोम ओ बिसं एबा जि फेंखा बै दालाया जेन'बा बेफोरखौ माने आथिखालावथ' थास' गोसोमफोरखौ मोनाब्लाबो गुफुरफोरखौबो होफानाय नुयो आङो बायदि रोखोम सोमनि थास' देन्थाफोरखौबो होफानाय नुयो जेनेबा आरो ओनसोल लायै ओनसो सोलथ' बिलाइफोरखौ मानि होयो जेन'बा फिस्ला जायो एबा बांसिनै नो मा होनो जेनबा थास' बारा जायोब्ला एबा थास'नि बेफोर बिलाइफोर था ब्ला जोंना फि फि फिसला बारा जायो होननानै होफायो आरो खायफाया बेनिफ्राय बेखौ मोननैखौबो देजाबनानैहाय मिस मिस मिस खालामनाय जायो एखेबारे दुखु दुखुनो नोंथाङा बुंनाय बायसा ओ जेब्ला बियो मोजाङै गेब्लेगोनो बेखौहाय ओ औवानि हासुङाव फोरानखानाय गोरान जाय हासुङाव माने ओ दै गैया बे हासुङाव सोनानै गोरायै नारसोनाय जायो मुथे मथेहाय नारसोनायनि उनावहाय बेखौ माने हाग्रा हाग्रानि बिलाइफोरजों एबा ओ थालिर गोरान बिलाइफोरजों गोरायै मुथेनानै बेखौ हा लिरथेनानै दोनो आरो जोंखैजाय नोंथां दै बेनिफ्राय खायफा खायफा माने जाय जायनावहाय औवा हासुं बानायनाय गैया बिथांमोना बयामाव एबा ग्ला ग्लासनि बयम बा फ्लास्टिकनि बयामफोरावहाय नाफामखौ नारसो नारसो सोनानै सायाव संख्रि होना दोनो जाहाथे माने बेवहाय मैखुनफोर एबा गाज्रि बेक्टेरियाफोर हाबनो हाया बिदि खालामो आ रोना नोंथां बेनिफ्राय मु मुख्राखौ गोरायै माथेनानै होनाय जायो आरो ओमफाय ओ जेनेबा आरो खायफा खायफाथ' गुबुन हारिनिफ्राय सोलोंनाय नाफाम जेरैहाय गुबुन हारिफोरा बानायोना सिथुमनानैल' दोनो उखुन्दैआव बेबायदिबो खालामो ओ भयामाव सोआबालासिनो एबा औवा हासुङाव सोआबालासिनो ओ थास'जों देनायनि उनावहाय बेवहाय माखासे मा होनो ओ लादु लादु खालामनानैहाय फिथर फिथर गलाय गलाय खालामनानैहाय माने बेफोरखौ उखुन्दै जेरावहाय ओ कन्टिनिउ बा सानफ्रोमबो अर सुनानै बाहायनाय जायोना बेवहाय दोननानै बेखौ माने खोबनानै दोननाय जायो ओ दोन मोनामनाया जेन'बा टेस्टाहाय बेनिया जोबोद रेजें आरो जोंनि नाफामनि रु जुनायाव जोंनि नाफामखौ सङोब्लाथ' नों थां जेन'बा बेसेबांबा गोजानसिम मोदोम हैयो। नङा होमबा? बुजि मोनखायो आरो जेनेबा आमुगमोनहा आमुग मोना दिनै नाफाम संबाय जाखांलायसिगोन बेसा होननानैहाय जेन'बा बेनिफ्राय ओ खोब बानायखांनायनि उनावहाय थामजि सानसो नेयोब्ला खोब गोथाव जायो आरो थाबैबो जाजायो। खिन्थु थाबै जायोब्ला जेसेबांखिनि सुवाद जानांगौ बेसेबांखिनि सुवादखौ मोनजाया। बेखायनो माने जेसेबां गोबाव दोनो जेनेबा नै दान थाम दान बेफोरदि दोननानैहाय नाफामखौ जाबे जायोब्ला मोदोमनाया गोथाव जायो। यो ओ नोंथाङा दहाय माने फोरमायलांनाय बायदि जेन'बा नाफामखौहाय जोङो बाथोन हिसाबै गुबुन ओंख्रिजों जानाय जायो होनना बुंदोंना नोंथां? नोंगौ ओ जों हायबो माने बेफोरबायदिनो जायो लोगोसेयैनो जोंखौहाय आरो नाफामनि बिदैबो संनानै जायो दैे नोंथां। नाफामनि बिदै संनानै बेवहाय माने जेन'बा मोजां मोननाय मैगं होयो जेरैहाय माना मुनि जारि बिलाइ ओ बेफोरबायदि होनानैहाय माने खोब जुथि लानानै सुफंनायखौ नुनो मोनो आरो जेन' बा बेनिफ्रायहाय जोंङो आरो मा खालामबावो जोंनि बिथिंजाय माने थास' बिबारफोर सङोब्ला एबा थास' बिसं सङोब्ला नाफामखौ होदेरनानै होयो आरोना नोंथां। खोब गोथाव मोदोमनाय मोनो।
औ
फोरबायदि जुथि लानायखौ जों नुनो मोनो। थ' नाफाम होननानै बुङोब्ला जेन'बा नों आं जानाय एबा बानायनायखौल' जोङो ओ थायोब्ला जानाय नङा। नङा होनबा?
औ
ओ मा खालामनो हायो ओ जेन'बा नाफामनि मोनसे फालांगि खालामनो हायोना नोंथां आथिखालाव जेथु दिडिमानआबो बारा।
औ औ
खोब मोजां फालांगि खालामनो हायो जोङो नाफाम बानायनानै। हमना लाबाय जोङो अनलाइननि गेजेरजों एबा बायदिसिना वेबसाइटनि गेजेरजों जोङो गोजान गोजानावहाय माने बेखौ फानहरनो हायो जिहेथु जोंनि दोरोङारि नाादफोरखौ गुबुन हारिफोराबो जाना नानै खोब मोजां मोनो थ' जोङो नाफामखौबो जोङो फालांगियारि आ बिथिङाव जोङो बाहायनो हायो आरो गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आङो फोथायो आरो सानो आरोना नोंथां औ नोंथाङा मा सान मोनगोन जेनेबा बिनि आयदायाव बे आयदानि सायाव।
मोजाङानो आरोना नोंथां बिब्दि माने जोंनि बर' हारिनि नाफाम नाफामखौहाय माने गेजेरजों माने हरनाय जायो आरो ना गुबुन गुबुन जायगायाव आरो बे हरनाय नाफाम खौहाय माने साप्लाइ खालामनायखौहाय बेलेग बेलेग हा जायो जोबोद गोथाव होननानै फोरमायो। बिब्दि आरोना नोंथां ओमफ्राय मोजाङानो आरोना बिब्दिब्लाबो। अनलाइन साप्लाइ बिदि खालामनायबाबो जोबोद मोजां मानो होनोब्ला गुबुन हारियाबो ओ जानायनि मोन्थाय दं नङा होमबा नों थां जों बर' हारिनि होननानैल' जों बर' हारियाल' माने गावनि ओ दोरोङारि माबाखौहाय ओ जानाय लोंनायखौहाय जाबाय थाबाल' जाया नङा होमबा नोंथां। गुबुन हारिनोबो माने टेस्ट खालामनो होनांगौ आरो ना माबायदि होननानै जों माने ओ जोबोद मोजां जोबोद गोथाव होननानै माने बिसोरो जोंनो रिजाल्टखौ होयोबाथायमाने जों बिराद गोजोन्नाय मोनो। नङा होमबा नोंथां? बिनिखायनो जोङो जोंनि जानाय लोंनाय खायद'फोरखौहाय माने गावल' जायालासिनो गाव हारियाल' जायालासिनो माने गुबुन हारिनोबो थेस खालामनो होनाय नांगौ आरो ना नोंथां जोंनिथि बिब्दिनो माने ओ आलासि दुमसि माने गोजान गोजाननि बेलेग हारिनि सुबुंफोर फैयो न ङा होमबा आलासिफोराहाय। बिब्दियावहाय माने जों थिंजाय बिराद बिदिनो बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बिदिनो नाफामफोरखौबो संनानै होनाय जायो नंङा होमबा माने बिसोरो जोंङो माने संना होबाथाय बिसोरो बुंङो आरो ना बिराद मोजां जादों बिराद गोथाव जादों नोंसिना दोरोंङारि ओंख्रिया बिराद मोजां बिदि होननानै माने रिजाल्ट होयो आरोना माने टेस्टखौ खोनथा टेस्टाहाय माबायदि जादों होनबाथाय माने जोबोद मोजां जादों बिब्दिनो जानांगौ टेस्टआ बिराद गोथाव जादों होननानै बुंङो आरो ना थ' बिराद गोजोननाय मोनो जोंङो बिब्दि बुंबाथाय बिब्दिनो मा होनदों नोंथांङा
अ अ नंगौ होनना बुंदों जेन'बा सैथो
बिब्दिनो नाफामा बयजोंबो सिनाय जाबाय नंङा होनबा
औ - औ नंगौ नोंथां जोंना समाबो जाबायदांना
औ - औ जाबाय
औ - औ बिदिब्ला जेन'बा नोंथांजों नाफामनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै खोब मोजां मोनबाय मोनथिनोबो मोनबाय नंङा होमबा साबायखर थाबाय नोंथां
औ साबायखर थाबाय आंनिसिमबो
दे होमबा ना
औ - औ दे